हेल।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथाङा सावरायजागोन।
दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोंना दैज्लां बोथोर होनब्लाथाय दैज्लां बोथोरावथ' जोंना दा जोंनि ओनसोलफोराव माइ गायनायनि आबादानो सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जोंनाथ' माइ गायनायनि आबादानो सोलिगासिनो नालाय बेनि खायनो ओ माइ गायनो थाखायथ' जोंनो बिदिनो माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथां।
औ माइ ओ माइज्लिनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोङो माइज्लि माइखौ जों ओ न'आवनो थाखायो सोरनाबा सोरनाबा बिदिनो न'आवनो थाखायो। बा बा सिगांनि
ओ सिगांनि माइ बोराय दोननायखौबो जोङो माइज्लि माइ खालामनो हायो। एबा जोङो ओ गैथाराब्लाबो जोङो बाजारफोरनिफ्राय बा नार्सारिफोरनिफ्राय जोङो ओ बिदि ओ माइजे माइखौ बायनो हायो आरो जोङो। औ बिदिनो जोङो बायना लाबोनानै जोङो बे माइज्लि माइखौ ओ फाथोनि बस्थायावहाय जों बेखौ सोमनानै हाखरफोराव सोमनानै दैयाव दोननांगौ बे हरनै औ हरनैनि थाखाय जों बेखौ सोमना दोननांगौ सोमना दोननायनि उनाव जों बेखौ हरनै जाब्लाथाय माने बेखौ बोखांनांगौ आरो बेखौ बोखांनायनि उनाव जों बे माइखौ आरोबाव हरसेनि थाखाय ओ न' सिंफोराव बा जों खामसालिफोराव बिदि ओ लामस्रोनानै दोननांगौ।
बेलामस्रोनानै दोननानै जोङो थालिर बिलाइजों बा थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननांगौ आरो बे माइखौ बिदि ओ जाहाथे गाजा ओंखारो। बे गाजा ओंखारब्लासो जोङो बेखौ माने ओ दुब्लियाव फोहैनो हागोननालाय बिदिखायनो जोङो ओ बे हरसेनि उनाव गाजा ओंखारब्लाथाय बे बे माइखौ लांनानै जोङो बे माइज्लि माइखौ लांनानै जोङो फोथाराव फोहैयो आरो। आरो फोनो थाखायथ' जोङो बे दुब्लिखौ हाल एवनांगौ जायोना बे दुब्लिखौ हाल एवग्रोना नांगोलजोंबा जोङो ट्रेक्टरफोरजों हाल एवना लानांगौ बेजों हाल एवनायनि उनाव जोङो बे हाग्राफोरखौ थैहोनांगौ बेनि हाग्राखौ। आरो बे हाब्रु जोङो एसे हाब्रु ग्लेब ग्लेब खालामनानै जोङो बे हाब्रुआवसो माने फोनो हायो आरो माइज्लि माइखौ बेखौ फोनानै जों
बे दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बेसिमहालागै लायो आरो। खोथिया जौनाया आरो बे खोथियाया जोवोब्ला बे खोथियाया जौवोब्लाथाय जोङो ओ बेखौ फुनानै बे खोथियाखौ फुनानै जोङो गायनो हायो आरो।
औ नोंथां
जायो औ बिदिनो जोङो खोथियानि बे माइखौ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिफोरखौ हाल एवनानै लाग्रोनांगौ ट्रेक्टर बा नांगोलफोरजों हाल एवनानै लाग्रोनांगौ आरो। बेनि उनावसो बे हाखौ माने फोमोननांगौ बिराद फोमोननां फोमोननानैसो जोङो बे माइ खौ गायनो नांगौ जाहाथे जोंनि माइफोरा मोजां जायो। आरो जोङो बे माइ गायग्रोनायनि सिगां हासारबो सारनानै लाग्रोनाय जायो। जाहाथे जोंनि माइफोरा मोजाङै जायो मोजाङै बुरजा जायो बेफोरनि थाखाय जों माने हासार होग्रोनाय जायो आरो गायनायनि सिगां। बेनि उनावसो जोङो माइखौ गायो।
औ नोंथां।
औ आरो जों बे माइफोरखौ गायनो थाखाय न'खरनि बिगोमाफोराथ' जोंना माने सम जायानालाय गायनो बिदिनो संनाय खावनायाव मुखुब थायो बेनि नि थाखायनो जोङो माइफोरखौ गायनो थाखाय बिदिनो गामिनि आइजोफोरखौ जोङो लिंनाय जायो आरो हाजिरा होनानै बिसोरखौ गायनो होनाय जायो। बा गुबुन गामिनि गुबुन गामिनि मानसिफोरखौ आइजोफोरखौबो लाबोनानै जोङो गायनो होनाय जायो।
औ
औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो आबाद मावनाय जायो नामा?
औ जायो नोंथां। आथिखालावथ' जोंना नांगोलजों एवनायखौ नुनायानो थांलिया, बेनिखायनो जोङो दानिया ट्रेक्टरजोंनो एवनानै नै माइ आबादखौ मावनाय जायो। बिदिनो गोदो गोदायो बिदिनो सावरि जानानै आबाद मावनाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ नुनो मोनो। गोबां खौनो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि सावरि जानाय
औ औ
लि जानायफोरखौ नुनो थांलिया। दा आथिखालाव जोङो बिदि बिदिनो माइ गायनो थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय हायजिरा खामला लानानै माइखौ गायनाय जायो।
औ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिब्दिनो हाजिरा आरो खामलाखौ बेसेबां राङाव गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हा
औ जोंनि ओनसोलथिं माइ गायनायनि आइजोफोरनि माइ गायनानै हाजिरानि बेसेनानो जादों थामजौ आरो सोरबा सोरबा बिदि थामजौ बाजि बेफोरबायदि होयो आरो। आरो हौवाफोरनि होनोब्लाथाय हौवाफोरना थ ब्रैजौ बिसोरनि बेसेना ब्रैजौ। मानोना बिसोरनो आइजोफोरनि सोलाय बिसोरना माने एसे गोब्राबसिन जायो नालाय खामानिया एसे खस्थ'सिन नालाय, जेरै बिसोरना आलि खोनाय खदालजों आलि खोनाय आरो खोथिया फुनाय बेफोरबायदि बायदिसिना खामानिनि थाखायनो बिसोरनो थाखाय ब्रैजौ रां होनाय जादों आरो ब्रैजौ रांखौ होयो आरो।
औ
आरो नोंथांमोननिथिं बिदिनो हिनजावफोराल' खोथिया फुयो ना हौवाफोराबो खोथिया फुयो बेखौ बेबो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों नामा नोंथाङा?
औ जोंनिथिं जोंनि ओनसोलावहाय बिदि हिन्जावफोरा गोबाङानो खैथा खुवा नाथाय हौवाफोरासो बांसिनानो खैथा फुनायखौ जों नुनो मोनो। हिनजावफोरा माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरोखि।
औ नाथाय माने बिदिनो बहाब बहाबा जायगाफोराव हौवाफोरा हौवाफोरा माने खोथिया फुवा आरो बांसिनानो माने बिदि हिनजावफोरखौसो खोथिया फ नायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बहाबा बहाबा जायगाफोराव दङ आरो बेफोरबायदि औ
आरो माइ गायनायनि अनगायैबो ओ दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा
माय गायज्लिं ओमफ्रायबो दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्लाथ' दैज्लां बोथोरनि जिंखा दैज्लां बोथोरनि भल ओगोनार पानिलाव खुमब्रा पटल लेस्रा काक्रेल बायदि जों नुनो मोनो बानलुनि आबाद आरो थास'नि बागान बेफोरबायदिफोरखौबो जों नुनो मोनो।
औ औ औ जोंनि ओनसोल औ औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो। दैज्लां बोथोराव ओ मैगं थाइगं होनोब्ला मैगं थाइगङाव जोंहा भिन्दि, लेस्रा ओ भात केरेला, टिटा केरेला, आरो लाव। जेरै राङालाव। पानिलाव बेफोरनि आबादखौबो मावनाय जायो आरो जोङो आरो जिंखा जिंखानिबो आबाद मावनाय जायो। जोङो जिंखानि आबाद मावनो थाखायथ' गिबियावनो जोंनो जिंखानि बेगर नांग्रोगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
औ बे बेगरफोरखौ जोङो सोरनावबाफोर न'खर सोरनिबा न'खरफोरनिफ्रायबो लाबोनानै ओ बि नि बिधानखौ लाबोनानै जों गायनो हायो एबा जों गैयाबाबो ओ दखान बाजारफोरनिफ्राय जोङो लाबोनानै बे जिंखा जिंखा खौ जोङो जिंखानि बेगरखौ ओ जिंखा फोनो थाखायथ' जोंनो ओ बिदिनो दुब्लिखौ जोङो एसे माने एवस्रोननानै लाग्रोनांगौ आरो बेनि हाखौ माने एसे गुरै खालामनानै लानांगौ जोङो बेनि थाखाय उम बिदि जोङो गुरै हालेवग्रोना लानानै एसे हालेवस्रोना लानानै जोङो बे बेगरखौ बे हायाव गारना होनाय जायो।
आरो बेयो ओ बेखौ गारना होखांनायनि उनाव जों ङो बे माबा मोनसे ओ जेंसि बा गन बेफोरखौ जोङो खाना होनाय जायो आरो जाहाथे बेयाव मानखोनो मानलानो ओ मान लानो हायो बे बिफाङा जिंखानि बिफांफोरा बेनि थाखाय जों बिदि खानानै होनाय जायो आरो बिसनि थाखाय आरो अब्ला देरब्लाथाय बिसोरो बिदिनो ओ मान लानानै ओ जिंखाया थ थायनो हायो आरो बेफोरबायदि
थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो जोङो बे मैगं थाइगंनि आबादखौ जोङो न'आव। जानो थाखायल' नङा जोङो। बाजाराव फाननो थाखायबो गायनाय जायो।
बाजाराव फाननानै जोङो माने जा एसे। रां मोनो बे रांजों जोङो न'खरखौ सुंथायो आरो सुंथानो हायो। माबा गथ' गथायाइफोरनि फरायनाय खरसाफोरनि थाखायबो हेथ हेफाजाब जायो आरो न'नि जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायफोरावबो माने हेफाजाब। होयो आरो बे राङा बेनि थाखाय जोङो बेफोरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां। नोंथाङा होमबा जोंना समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोबोर। मिथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानैबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे होमबा नोंथां।
औ दे।